औ खोनादों नोंथां। औ खोनादों नोंथां। ओ‌ हेलौ खोनादों नोंथां
औ औ खोनागासिनो ना नों ओ दा दा बे समाव नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ
नै आङो दा गरमखाय माने न'आवनो दं हारसिङैनो।
अ बिदिब्ला आङो नों नोंथांनाव कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय ओ मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनो होननानैसो आं नोंथांनाव कल हरदोंमोन आरो। सावरायनो हागोन ना नोंथां? अ बिदिब्ला खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों औ खोनादों।
औ बिदिब्ला जोङो दिनैहाय मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे जागोन।
जागोन ना?
औ जागोन नोंथां जागोन।
अ बिदि दिनैनि आयदायानो जाहैबाय नोंथां ओ सैमा ओ सैमाखौ लानानै सैमाखौ लानानै सावरायनोसै। अ बिदिब्ला आङो दिनैनि बे आयदानि सोमोन्दै सावरायनाय बेखौ आङो सिगां एसे बेखेवनानै होग्रोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे।
ओ दिनैनि जोंना दिनैनि आयदाया जाहैबाय सैमा नङा होमब्ला नोंथां? ओ सैमा होननानै बुङो सैमा होननानै बुङोब्लाथ' जों बयबो मिथियोदि सैमाया जाहैबाय मासे न'आव फिसिजाग्रा जुनार आरो। ओ बिहा आथिं आ आथिं थोंब्रै, मेगन थाइनै, गन्थं खोमा मोननै आरो लान्जाय दं आरो। ओ बे सैमा जुनादखौ ओ जों मानसि माहारिया ओ न'आव फिसियो आरो दा खायफाया माखासे गावनि न'खराव ओ माखासे माखासे ओ मा होनो सिखाव आरि बेफोरनिफ्राय ओ रैखाथि मोननो थाखाय फिसियो आरो खायसेया ओ गावनि न'खौ समाय होनो एबा सोरबा सोरबा खायसेया जुनारफोरखौ मोजां मोननानै सैमाखौ न'खराव फिसियो आरो। सैमाया सैमाया आथिखालाव गोबां रोखोमनि जों नुनो मोनसै गोबां रोखोमनि जाद जाद जेरै गुबुन हादरनि निफ्राय लाबोनानै फिसिफैनाय गोबां रोखोम रोखोमनि हादर अस्ट्रेलियान, इटालियान बेफोरनिफ्राय लाबोनानैबो जोंनि बे इण्डियायाव सैमा बे सैमाखौ फिसिफैसै आरो। जोंनि ओ लकेलाव मोननाय सैमानि अनगायैबो दा आङो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुगैदोंदि ओ नोंथाङा सैमानि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ औ औ हागोन नोंथां गिबियावनो सैमाखौ बुङोब्लााथ' जोंहा सैमाया नों जेरै बुंदों गोबां रोखोमनि दं बिदिनो गुबुन हादोरफोरनिफ्राय लाबोनाय बे बायदिनो औ बिनि अनगायैबो जोंहा माने गोबां कालारनिबो नुनो मोननाय जायो कालारफोरा जाहैबाय माने गोसोम गोजा गुफुर गोजा माने एसे जारेद रेद बिदि थायो आरो गुफुर ओमफाय बिदिनो एसे खावसे गोसोम खावसे गुफुर बिदिनो माने गोबां कालारनि थायो आरो नों बुं लायोबाय जेरै सैमाया माने गासिबो एखे रोखोमनि जेरै मेगन थाइनै आथिं थोंब्रै बिदिनो लानजाय गोनां गोनां खुगा दं बेफोरबायदि खुगा मोनसे खोमाव मोननै बेफोरबायदि दङ माने गासै सैमानियाव बो माने एखे रोखोमनि नुनो मोननाय जयो आरो ना बेनि अनगायैबो आरो सैमाखौ बुङोबा जोंहा गोबां इदिनो सैमानि माने सैमा जाद दं जेरै सैमानि नाम जाद दं जेरै जार्मान सेफारट बेफोरबायदि माने गुबुन गुबुन हादोरनि माने नाम दं आर रोना जेरै उल माबा मा होनोमोनलाय बे नामखौ आं नामफोरखौ बारा गोसोआव फैयासै एसे नामफोरखौ बावजोबाय बेनि अनग गायै जोंहा सैमाखौ बुङोबा नखर नखर माने दानि जुगाव माने नखर नखर फिना लानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जायखौ जों रैखाथि मोननायनि थाखाय बा सिखावफोरनि थाखाय रै खा मोननो थाखाय फिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो खायफाया मानि गावनि अन बा अननायफोरजों फिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेनि अनगायैबो सैमाखौ बुंबावोबा जोंहा इदिनो औ ओ सैमाया जोंनि माने गोबां खामानियाव होनायखौ जों नुनो मोननाय जायो इदिनो खायफाया बेरायनोफोरबो लांफायो बिदि मान खाथि मोनो आरो जों सैमाफोरनिफ्राय आरो बिनि अनगायैबोथ सैमा खौ बुङोबा जोंहा सैमाखौ न न जोंनि बर समाजफोरावबो जों नुनो मोननाय जायो जोंना थ इदि बर समाजफोराव गोबाङानो माने ओ लकेल सैमा होननांसिगोन बेखौ केल सैमाफोरखौ फिनायखौ नुनो मोननाय जायो बिदिनो लकेल सैमाफोरखौ माने बर गामि फोराव खायफा खायफा सुबुंफोरनि न' न' माने नुय नुयो आरो दासिमबो माने खायफाया माने गोबां सुबुङानो माने ओ बुन्दा सैमा होनना बुंगोन बेखौ जों बांसिन फिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जाय सैमाया माने एसे एग्रेसिभ जायो बेफोरनि थाखाय जों बे सैमाफोरखौ माने फिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो रो बेनि अनगायैबो सै औ ओ बिनि अनगायैबो सैमाखौ बुंबावोबा जोङो गोबां माने इदिनो आ बुन्दि सैमाबो होनना बुंगोनखौ बुन्दि सैमाबो दङ जायफोरा माने फिसा होयो आरो माने खायफाया बे औ खायफाया आरो बे सैमाफोरजोंनो माने फालांगि खालामनायखौबो नुनो मोननाय जायो आरो जायफोरा माने इदिनो पेट सपफोर खुलियोना माने सैमा दखान होनना बुंगोन जों बर रावाव माने बेफोरखौ माने औ खुलिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिदिनो माने खायफानि न' फोराव बिदिनो माने इदिनो गुबुन हादोरफोरनिफ्राय लाना फैनायफोरखौ माने खायफानि न'फोर फोराव बिदिनो दोननानै माने फाननाय बा रांखान्थियारि आरजिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ओ जों गुबुन हादोर औ बुङोबाथ गोबां इदिनो बेसेन गोसा होनना बुङो बुंनो हायो जेरै जों इदिनो गुबुन हादोर फोरनि मासे सैमा बायनो हाय थाङोबा माने गोबां रांखान्थिनि गोनांथि जायो आरो मासे से सैमायाव जोङो ओरैनो खमै बाबो ओ टुइनटि टाव नैजि हाजार बेफोरबायदि होनानै जों बायनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि समाजफोरावबो खायफा खायफा सुबुंफोरनि न' न' बिदिनो सैमाफोरखौ नुनो मोनाय जायो आ बिनि अनैबो जोंहा सैमाफोरा माने गोबां दङ आरो बिदिनो गोबां रोखोमफोरनि दं माने ओ नामफोराथ' गोबां इदिनो माने जादा बेलेग बेलेग दंसयो आरो इदिनो आरो जों भुटाननि सै सैमाबो होननो हायो बे भुथिया सैमा जायखौ जों बुङो बर' राव भुथिया सैमा होननानै बुङो खायबा खायफा ओनसोलाव माने गुबुन गुबुन गाबज्रियो बिदिनो जोंनि ओनसो लाव माने इदि भुथिया सैमा होननाय दं बेखौ जों नुनो मोनसै आरो बिदिनो माने लाइमोन सिख्लाफोरा बांसिन जोङो बेसोरखौ लानायखौ नुनो मोननाय जायो। जायो माने अननानै लाय अननानै लायो होनना बुंनांसिगोन बे माने अनायनि गेजेरजों आरो जोंहा माने गुबुन हादोरफोरनि बिदिनो सैमा फिसाफोरखौ फिफैनो गोनां जायोबा जोंहा गोबां रांनि गोनांथि जायो जाय माने बिसोर जोंनि लखेल बिदिनो ओंखामफोरखौ जानायखौ नुनो मोननाय जाया जायनो बिसोरनो जोङो दाना होनांगौ जायो गावसोर दिनै सैमा फुट होनना बुंगोन। फेद फुद बेफोरखौ जों माने हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनानै होफैनांगौ जायो आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय आरो जों खायफानि न'फोराव बेफोरखौ माने जोङो बिजनेसनि थाखायबो लानानै माने फिफैनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो खाय फ्राय बेजोंनो माने रांखान्थिय आरो आरजियो आरो बेनि अनगायैबो खायफाया माने गावनि माबा अननाय बा गावनि न'खरनि माने रैखाथिनि थाखाय बिदिनो फिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां नोंथाङाबो औ नोंथाङाबो एसे माने फोरमायबावदो नामा नोंथां नोङो माने नोंथाङा।
नोंथां जागोन दे नोंथां ओ नोंगौ ओ सैमाखौ जों सुबुं माहारिया मोननै रोखोमै फिसियो आरो। खायसेया ओ मा खासे ओ गावसोरनि रैखाथिनि थाखाय फिसियो आरो खायसेया अननानै फिसियो आरो। नोंगौ ओ सै माया गोबां रोखोमै जोंखौ हेफाजाब होयो न' फिसियोब्ला सैमाया लांगोनायाव थानानै न'खराव सोरबा सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा हाबफैयोब्ला बेखौ फौ- फौ सोंनानै ओ एबा न'खरनि बिगोमानो मोनथिहोयो आरो। जेराव जाहाथे जोंनि बे न'खराव सोरबा सिनाय मोनै मानसिया फैदों होननानै बेखौ मोनसे इंगित होनाय बे सैमानाव बे माबाया दं आरो ओंखायनो खायसे- खायसे मानसि फोरा बे सैमाखौ मोनथियो आरो जाथे- जाहाथे न'खराव रैखाथि मोनो बेनि थाखाय सैमाखौ फिसियो आरो आरो खायसेया गावनि अननाय आरो मोजां मोननाय नि थाखाय सैमाखौ फियो आरो नोंगौ नोंथाङा दहाय बुंनाय बाथ्राया सैथो। दा -दानि जुगाव जों आथिखालाव सैमानि फालांगि बे सैमानि फालांगि खालामनायखौ आंबो नुनो मोनदोंसै नोंगौ नोंथाङा बुंदों दहाय सै -मानि दखान खुलिनाय बेफोरखौ आङो नुनो मोनदों आरो। जे जोङो सैमानि फालांगि खालामनानैबो सासे राफोद गावखौनो फालांगिरि महरै जों सिनायथि होनो हायो नोंगौ सैमानि बेसेना दय नोंथाङा बुङै बादि जों गुबुन हादरनिफ्राय सैमा बायनानै लाबोनांगौब्ला जों गोबां रोखोमनि राङै बायनानै लाबो नांगौ जायो गुबुन हादोरनि सैमाया गोबां बेसेन दङ जेरै जों गोरलै फिसाखौ बायोबा मासे दहाय नोंथाङा बुंनाय बाददि नैजि- थामजि रोजा रांनि जों बायनानै फिनो गोनां जायो आरो। आरो बैफोर सैमाफोरना जोंनि बे लकेल ओंखाम बेफोरबायदिखौ बारा जाया नोंगौ दहाय एदपुट बिदि दखानाव बायनानै जों जाहोनांगौ जायो बेखायनो जों गुबुन हादरनि सैमाफोर -खौ फियोब्ला जोंहा गोबां रांनि खरसा जायो आरो। नोंगौ सैमानि फालांगिखौ गोबां मानसिफ्रानो आथिखालाव खालामनायखौ आं नुनो मोनसै जेराव गोबां समायना रमायना सैमानि रो खोमफोर बेफोरखौ लाबोनानै ओ जोंनि जे गोसोनि जेनेबा मोजां मोननाय एबा जेनेबा मुहुनि फोनांनाय आयै आं सैमा खौ फिनो लुबैबाय बेफोरबायदि नुबानो फि फिनो लुुबैनाय बै सैमाफोरखौ फालांगि खालामनायखौ आं नुनो मोनदोंसै। जेरै दहाय नोंथाङा बुंनाय बादि
ओ नोंथां माने जोङो सैमाफोर खौ माने गोबां इदिनो पुलिस बा आर्मि बेफ फोरावबो जों माने लानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जाय माने जोङो औ। बेफोरखौ जोङो माने औ माने बेफोरखौ जोङो माने गोबां इदिनो ओ माने ट्रेनिं होनायफोर खौ नुनो मोननाय जायो जाय इदिनो गोबां माने जोङो माने बुन्दा सैमाखौ लानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो इदिनो गोबां कालारनि सैमाफोरखौ जों माने लानायखै नुनो मोनाय जायो जेरै काला लारफोरा जाहैदों गोसो सोम कालार बिसोरखौ माने जों माने आर्मि पुलिसफोरनि आखाइयाव माने नुनो मोननाय जायो आरो जायखौ बिसिना माने बिनि जाहोनानो जाहैबाय बिसना माने मोनामनाय बिदिनो ओ ट्रेनिं होयो नालाय बिसोर माने हमना मोनो माबायदि माबायदि बेफोरनि बागै माने बे नि थाखाय माने बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जों सैमाखौ माने जों बाहायनो रोङोबा माने जोंनि थाखाय माने मुलाम्फा खालामना होनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो सैमाफोरखौ जों फिनो हायोबा नोंथां ओ नोंथां होमबा माने जोंनि सावरायलायनाया माने ओ समाबो जाबाय नालाय नोंथांजों आं माने बेखिनि खिनिआवनो जोंनि साव सावरायलायनायखौ दोन्थ'नो सानबायमोन नोंथांजों आं माने गोबां इदिनो सावरायलायनानै गोबां बिदि सैमा फोरनि बागै सैमाफोर इदिनो बेफोरनि बागै आं मिथिना मोनबाय गोजोननाय थाबाय नों
नोंगौ नोंथां नोंगौ ओ आंबो गोजोननाय मोनदों जे नोंथांनिफ्रायबो माखा खासे जेनेबा आं मिथिनो मोनै बाथ्रा बैफोरखौ जे नोंथाङा फोरमायनानै होबाय आरो आं मिथिनो मोन बाय ओ बेनि थाखाय आं नोंथांनिसिम ओ गोजोननाय जासिहरो आं मोनस नि मोनि बाथ्राफोरखौ फोरमायनानै मिथिनायनि थाखाय बिदिब्ला नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय ओ दस सि सम होनानै बे जोंनि सैमा आयदा बे आयदाखौ लानानै ओ सावरायलायनाय बे सावरायलायनायखौ नोंथाङा दसे सम होनानै जाफुंसार होनाय नायनि थाखाय बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायलायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ दोनथ'नोसै नोंथां जागोन दे।
थां दे।